हेल' हेल' नोंथां हेलौ नोंथांखा होदोंना? नोंथां औ खोनाबायदा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां
औ औ मा खालामदों नोंथां?
आङो दा ओ फ्रि दं नोंथां
औ औ औ बिदिब्ला जोंहा आयदा फारसे ओ आवगायखानोसै नोंथां जिहेथु ओ जों जानाय लोंनायनि सोमोन्दैावरायनोसै दा नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो जानाय लोंनायनि सोमोन्दै औ औ
जानाय लोंनायनि सोमोन्दै जेनेबा नोंथाङा जि टपिक सावरायनो सानदों नङा होमा आंजों
औ
औ माने ओ जानाय आरो लोंनाय जोङो जानाय होनना बुङोब्लाथ' ओ गोबां जोंनि ओ जानाय मुवा बेसाद गोबां दं जेरै आदार ओंखाम ना बेदर फिथाइ सामथाइफोर गोबां नङा होमबा
औ औ
औ दा मोनसे नोंथां थानायाव जानाया जोंनो गोनांथार मानो होनबा जों जानानैसो मानसि बा सुबुं माहारि जों सुबुं माहारिजों लोगोसे जिब जुनार गासैबो जानायजोंसो थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? जेरै मानसि मानसि माहारिया ओ ओंखाम ओ ना बेदर बेजों लोगोसे जोंहा ओ फिथाइ सामथायाइ गोबां जानानै थांनानै थायो। बेजों लोगोसे माखासे जिब जुनार फोरा ओ मिथिंगायारि सोरजिनाय गांसो हाग्रा बैफोरखौ बिसोर जानानै थांनानै थायो नङा होमबा नोंथां? औ लोंनाय होनोब्ला जोङो ओ जोंहा लोंनाय ओ दै जि जोंनि बे मोनसे देहानि गोनांथार मोनसे जोंजों एंगार हायै बियो मोनसे जोंनो लोंनायाव नांथारगौ बेखौ गौ जेरै जिब जुनार गासैबो बेखौ लोङो नङा होनबा नोंथां?
औ औ औ।
दा लोंनाया माखासे मोजांबो दं ओ गाज्रि गाज्रि दै मोज मोजां दै बैफोरबो बैफोरबायदि दं ओ माखासे लोंनाय होननायाव जोंहा बै जौ सेरेब बायदिसिना निसा ओ जि एलकहल बैफोरबो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां? औ नाथाय बैफोरो जोंनि देहानि थाखाय गाज्रि नाथाय लोंनाय दै जि जोङो लोङो गोग्गो दै बै जोंनि थाखाय मोजां आरो नोंथां।
औ। दा नोंथाङा ओ एसे बुंदो।
औ औ औ नोंथां। जों जानाय लोंनाय होनना बुङोबाथ नोंथाङा ओ मोजाङैनो फोर फोरमायनानै होलांबाय दानिया। जिहेथु जोङो ओ जानाय लोंनाय जिहेथु जों मानसिया ओ बुहुमाव जेब्ला जों जोनोम मोनबाय अब्ला जों जानानैनो थांनानै थानो गोनां जायो। जों जायोब्लासो ओ थांनानै थायो जेराव जोङो ओ दिनै ओ गोबां गोदो गोदायनिफ्राय जों जानाय लोंनायनि गेजेराव जों सोलायनायखौ नुनो मोनबोबाय जों गोदो गोदाय ओ हाग्रा बंग्रायाव थानानै जोङो ओ दैमानि दैफोरखौनो जों लोंबोदों। जोङो दैफोरखौ जोङो माबायदि रोंनांगौ जोङो इसेबां जोंहा गोदो गोदायनि समाव ओ रो रोंगौथि गैयामोन। नाथाय दिनैनि समाव जोंहा दैफोर ज बायदिसिना ज फिलटार बानायनायखौ नुनो मोनो जोङो बालाफोर जोङो ओ सरनानै बा जों बाय बायदिसिना दिनै ओ जेराव जोंनि ओ बिगियान ओरैबायदि बायदि जौगाबाय ओ जोंनि गेजेराव जोङो बिगियाना जोंनिया बायदिसिना दाजेम दिहुनदों दिनै बायदिसिना फिल्टार सक बेफोरनि गेजेरजों जोङो दैखौ सरोब्ला मोजाङैनो जोङो ओ पियर पिउरिफाइ जानाय दैखौ जों मोनलोङो जाय जोंनि देहानि थाखाय ओ जेबो उसुबिदा जाया जोंनि देहानि थाखाय साबजाथाव। दा जोङो बेफोरबायदिनो दिनै ओ लोंनायनि हाबाफारियाव बेफोरबायदि जों फैबाय लोगोसे जों जानाय लोंनाय नि बेलायावबो जोङो गोदो गोदाय जोङो ओ सेवनानै थानायफोरखौ मान जानो गोनां जायो मोनजानो हागौ गोदो मोनजायो। जोङो फिथाइ सामथायानो जा बिफां लाइफांनि बा ओ दाावमा दाउसा जिब जुनारफोरखौ जों मैहुर खालामना जायोमोन ना फोरखौ जोङो सेसा बायदिसिना जोङो सियाल होसोना जायोमोन। ओ फान्दो साननानै जायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोंहा गोबां सोलायनाय फैबाय जेराव जोङो ओ बायदिसिना दिनै जोङो थाखा फैसा नङाब्ला गोदोनि बायदि जोङो मैहुर खालामब्लानो मोनजाला बेनिखायनो दिनै जोङो ओ हाथाय बाजारफ्राव जोङो बायनानै जानो गोनां जायो जों बायदिसिना दाउआनो जा अमा बोरमा फारौ हांसो बायदिसिना जों जानाय बा जोंनि बार जेराव जों दालि आनो बा बायदिसिना आलु मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो दिनै बायनानैसो जानो गोनां जायो। लोगोसेनो जोङो दिनै लोंनायनि बेलायाव जोङो जौनि खोथाखौ खोख्लैनो हायो। दिनै जोंनि ओनसोलफोराव जा जों लोंनानै जोङो जेरैबायदिहाय ओ समफोर खौ जों हेंगार हरगासिनो दङ नाथाय गोदो गोदाय बेफोरबायदि जों लोंनानै समखौ हेगार हरनाय जों नु नो मोनामोन जेब्ला जोङो जौखौ बाहायोमोन जोङो ओ मोनसे खामानि मावखांनानै बा आबाद फोथाराव जोङो हाल एवखांनानै बा जों बायदिसिना गेदेर खामा नि मावखांनानै जोङो ओ गावनि देहाखौ एसे सुग्लाय होनो थाखाय एसे मेंगा होनो थाखाय लोंनाय जायोमोन जौखौ गोदो गोदाय। जेराव बे जोंनि थाखाय जोंनि देहानि थाखाय मुलि बायदि खामानि मावोमोन। नाथाय आथिखालाव जोङो नांनायनि बांद्राय जों लोंनाय जेराव जों जौ लोंनायखौ बाहायनायनि गेजेरजों जोंनि गथ'फोरा जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरा दिनै ओ जौनि निसायाव गोदो हाबनानै था गोनां जादों जेराव जोङो गोबां खहा जादों जोंहा फारसेथिं सोलोंथाइ बिथिंजों फार जों जोंहा रांखान्थियारि बिथिंजों जोबो जोबोर खहा जादों जों लोंनाय बिथिङाव जोङो एसे सांग्राङै थायोब्ला जोङो मोजां जायो मानो होनना बुङोबा जौ सेरेब लोंनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि समफोरखौ ओरैनो हें गार हरगासिनो दङ जोङो रां आरजिनाय बिथिङावनो जा जोंनि न'खौ मोजाङै दाफामनाय बिथिङावनो जा जोङो सोलोंथाइ होनाय बा गावनि ओ उन्दैफोरखौ जोङो मोजाङै नायफिननो हायाखै दिनै जों जौ लोंनानै गोग्लैसोनानै दङ दा बेफोरबायदिखौ जोङो हायोब्ला एसे लोंनाय बिथिङाव जोङो साबदान थानो नांगोन। जाहाथे जोङो ओ मोजाङै मोजां जों आवगायलांनो हायो बेमार आजार जाया जाहाथे बेफोरनि थाखै लोगोसे जोंनि न'खराव जाहाथे सुख सान्थिया फैयो जेराव दिनै जोङो जानाय लोंनायनि गेजेरजों औ जोंनि ओ देहाफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिनो गोनां जायो जोङो जुदि मोजां जायोब्ला मोजां बा जोंनि देहाया अब्लासो थाजिमै थागोन अब्लासो जोङो बायदिसिना जोङो ओ जों दिनै जिहेथु जानाय लोंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि देहाया मोजां जायो जेराव दिनै गोबां रोखोमनि जोङो दिनै नि समाव जोङो ओ गेदेर गेदेर जों जेरैबायदि वर्ल्ड काप बा बायदिसिना बिथिङानो जा दिनै राजखान्थियारि बिथिङानो जा दिनै धोरिमा धोरोमारि बि थिङानो जा दिनै बिजनेस बिथिङनो जा बा सोलोंथाइ बिथिङनो जा जों जुदि जोंनि देहायानो ओ गिबियाव जोंना मोजाङै था जों जुदि लोंनानै लरथर फरथर जुदि जोङो गोग्लैना थायोब्ला बा जोङो ओ एडभान्स जायाबा दिनैनि मुगायाव अब्ला जोङो माब्लाबाबो गोजौ थाखोआव जौ गालांनो हानाय नङा दिनै जोङो संनाय खावनायनि बिथिङावनो बुं जोंनि बर' हिनजाव फोरा दिनै संनाय खावनायाव जोबोर आखा फाखा नाथाय जों जुदि ओ जोंनि बर' हिनजावफोरखौ बा जोंनि बर' मानसिफोरा जुदि संनाय खावनाय एसेबां आखा फाखा जानायनि उनावबो जुदि जोङो न' सिङावनो थानानै जुदि जों संनानै खावनानै जाबाय थायोब्ला अब्ला जोङो बोरै जोङो ओ रांखान्थियारि बि थिंखौ जों दावगाहोनो हानो जों न'खरखौबो दावगा होनो हानाय नङा जे जोंनि बर' आइजोफोरा बा जोंनि बर'फोरा संना जानायाव माबायदिहाय आखा फाखा बेखौ जुदि जों ससियेल मेडियानि गेजेरजों जुदि जों देखायना होआबा जों बुहुमाव लोगोसेनो जुदि जोङो ओ जोंनि बे दोरोङारि ओ संनाय खावनाय बा जोंनि हारिममखौ जुदि जोङो दिनथिनो हायाबा ससियेल मेदियाफोरावनो जा एबा जोङो दुखान होनानै बा बायदिसिना जों टाउन नोगोराव थांनानै जों ज दुखान आरि होयोब्ला जोङो बेसेबां जों ओ गुबुन मानसिफोरा जोंनि संनाय खावनायखौ ओ गनायनानै लायो बा जायो बिसोर गोथा थाव बिसोरबो जोबोर गोथाव मोनो अब्ला जोङो बेफोरबायदिनो दिनै समाव जों नुनो मोनदों जों बाजै हटेलफोरखौ जे राव जोंनि दोरोङारि संनाय खावनाय जानाय लोंनायखौ जोङो बेवहाय मोननाय जायो बेयाव जों स बाय अनला खारै गेजेर गेजेर बेफोरबायदि जोङो नाफाम अमा बेदर बेफोरखौ होयोब्ला जों गुबुन हारिनि मानसिफ्रा ओरैबायदि जाफायो ओरैबायदि जोंनि ओ संनाय खावनायखौ गोथाव मोनो बर' हिन जावफोरनि बर' हौवाफोरनि संनाय खावनायखौ दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ जोंनि जा हारिमुनि गेजेरजों जों जोंनि जानाय लोंनायनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जिउखौ मोजाङैनो खुंलांनो हायो जों गोबां रोखोम नि रां आरजिनो हायो। दिनै जोंनि जानाय लोंनाया औ दा
थारैनो ओ जि जोङो बर'फ्राव माखासे जानाय जानाय आरो लोंनायाव जोंहा माखासे जि आइ टेक बो मोननो हादों आरो नङा होमबा नोंथां जेरै नारजि ओ नार्जि ओ अनला खारै होन नाफाम होन लोंनायाव जोंहा ओ जौ गोरान बैफोरो जोंनि अमा आरो माइब्रा बिदै जि जोङो गावनो बानायनानै सावो नङा होमबा बर' हारिया औ बेजों लोगोसे जानाय लोंनायाव माखासे गावनि देहाखौ नायनोगौनि बाथ्रा जायोब्ला जोंनि देहायाबो लोरबां जागोन नङा होमबाथ नोंथां दा बिनि गेजेराव माखासे ओ सोरबा बायदिया ओ ना बेदरफोरखौ ओ हां
औ। नोंथां औ औ नोंथांनिया नेट गैया नामा एसे
फारसे खोख औ गोग्लैनायनि जोंहा
औ दासो खोनाबाय नोंथां औ औ औ दासो खोनाबाय नोंथां। सावना एसे प्रब्लेम जादोंमोन जानो हागौ नोंथांनिया।
औ औ। थिग बेबायदिनो दानि नोंथाङा जिे बुंनाय बायदि जोंहा जानाय लों लोंनायजोंल' थाब्ला जानाय नङा होमबा नोंथां माखासे दुरबल ओ गावनि देहाफ्रा दुरबल जानानै थायोबा जोंहा माखासे खामानियाव जौगाथाय खालामनो हानाय नङा।
औ औ। नंगौ नोंथां ओ बेफोरबायदि औ। बेफोरबायदिनो ओ जोङो गोबां रायज्लायबाय जिहेथु जों जानाय लोंनायनि सोमोन्दै लोगोसे दिनै जोंनि जानाय लोंनायाव माबादिहाय दिनै बिगियाना गोहोम खोख्लैदों जेराव जोंहा नंगौ गोदो गोदाय बे समाव जोंफोर जेबो मस्ला मस्लिफोरखौ जों बाहायनाय नुनो मोनाम जोङो बायदिसिना जोङो गंगार दुदियाफोरखौ नो होनानै जोङो संनानै जायोमोन लोगोसे जों खारदैफोरखौ बांसिन बाहायोमोन। आरो जोङो ओ दिनैनि समाव ओ थावाथ' जोंहा गोदो गोदाय दंखायोमोन जोङो बेसरनिफ्राय जोङो दिहुननो रोंखायोमोन थावखौ। लोगोसेनो दिनै जों बायदिसिना मस्ला मस्लि बाजारनिफ्राय जों मोननो हायो जों दिनै बेफोरखौबो जों बायनो रोंदों जेहुते जोङो बेसेबां ओ ओंखाम ओंख्रियाव जुदि बेसेबां होनांगौ। गौ मस्ला मस्लिफोरखौ बिसेबां कुवानटिटि होनांगौ बेफोरखौ दिनै जोंनि बर' फोरावबो दिनै एसे एनै जों मिथिनो रोंनांगोन जोंनियाथ' मोजाङनो दंखायो संनाय खावनाया नाथाय जोङो बेफोर बेजोंबो लोगोसे जोङो दिनै गोदान मुगानि संनाय खावनाखौ जोङो दिनै गनायना लानो नांगोन लानो नांगोन जिेहुते दिनै जों जुदि सोलोंथाइ लायाब्ला जों जुदि संनाय खावनाय बिथिङानो जा जानाय लोंनाय बिथिङानो जा जों बे जोङो मोजाङै दावगानो हानाय नङा मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव दिन मोजांनिख्रुइ मो मोजां साबसिननिख्रुइ साबसिन जानाल लोंनायफोरखौ ओ बानायनायखौ बांसिन नुनो मोनो जोङो दा बेनिखायनो जोङो एसे बेफ्राव सोलोंथाइफोरखौबो लानो नांगौ जोङो बिनि डिप्ल'मा कर्सफोर मोनो आजिखालि दिनैनि समाव दा बेफोरखौ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बांसिन जों लानाय नुवा।